हेलौ
हेलौ
अ खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ आरो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखो बाहरबाय आंनिफ्राय नोंथांनिसिम
आंबो नोंथांसिम गोजान हामलायनाय बावहरबाय आरो साबायखर नोंथाङा आंखौ साबायखर मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनाय बावहरनायनि थाखाय।
अ अ आरो लोगोसे आं दा नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ आं मोनसे टपिक लाना कल खालामदोंमोन नोंथांनिसिम।
अ नंगौ नोंथांं नोंथा मा बुंनो सानो।
अ जे नोंथांख ोमोनसे सोंनायदोंमोन आं मेथाइनि बागै हमना ला जोंनि बर' हारिनि मेथाइ आरो मेथाइआ माबायदि मोजां मोनो नों आरो लोगोसे माबायदि मेथाइफोरखौ नोङो माने खोनासंना मोजां मोनो आरो माबायदि जानांगो आरो माबायदि सोलायखो मेथाइफोरा आगोलनिया माबायदिमोन दानिया माबायदिमोन। बेफोरखो बायेमान बुजायना बुंफोरनो हागोन नामा नोंथाङा?
नंगौ नोंथाङा हागोन आं हानाया बेनिफ्राय ओरैनो नोंथाङाबो मेथाइ मोजां मोनो ना?
मोनो मोनो मोनो आं रोजाबोबो नोंथां।
औ नोंथां आंबो मेथाइ खननानै मोजां मोनो बेनिफ्राय उम जोंथ' अरजिनेलि बर' मेथाइखौ बारा खननाय जायो नङा ओमबा?
नंगो उम।
अ नोंथां ओमफ्राय बर'नि मेथाइ बुङोब्ला गिबियावनो फैयो ओ खुगा मेथाइ टच़
उम अ नंगो अ अ
गोदो ओ जाय गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय खुगा मे मेथाय बेनि उनाव फैयो बेनि उनाव फैयो मडार्न सं। जायखौ गोदान मेथाइ होननानै बुंनाय जायो बेफोर फैयो आरो बे न' बायदि बायदि गोबां गोबां आरो दानि दिनावथ' हिप हप फोरखौबो बर'आव लाबोनाय जाबाय। पपफोरखौ माने जाय जाय वेस्टार्न एट खालामनाय जादों आरो बेफोरआव मिक्स जाबाय दानि दिनाव नङा ओमबा? बेनिफ्राय जों दा खुगा मेथाइनि सोमोन्दै रायलायोब्ला ओ जाय गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय माने खुगाजों खुगा नंगौना नोंथां अ नोंथांनि एसे नयसआ एसे बारा फैदों माने
मा बारनि बारनि सोदोब जानो हागौ
अम
औ नोथां बेनिफ्राय औ नोंथां माने खुगा मेथाइ बुङोब्लाथ' गो-गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जाय खुगाजों खुगा सोलिबोनाय मेथाइ माने सासेया रोजाबनायनि उनाव बिनिखौ खोनानानै आरो गुबुन सासेया रोजाब होननानै बेबायदिनो सोलिबोनाय आरो माने जायखौ जों औ नंगौ नंगौ नोंथां जायखौ जों लिरनानै दोनाखै माने खुगाजों खुगानो सोलिबाय थादों जोंनि आबौ आबैया रोजाबदों बेखौ खोनासंनानै जोंनि आइ आफाया रोजाबदों आइ आफाखौ रोजाबनाय होनानै जों रोजाबदों बेबायदिनो सोलिबोनदों जानाय जायखौ खुगा मेथाइ होनना बुङो बेनो आरो आरो खुगा मेथाइआव नोंथाङा थ' मिथिगौ गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो जेरै माने जंखायनाय एदावनाय बांसिनथ' बेफोरनो थायो थानाया बेनि फ्राय आरो बाख्नायनाय आरो सुबुं सुबुंफोरखौ ओ‌ जौगानायनि फारसे लांनाय बेफोर गासिबो दं नंगौ नोंथां बेनिफ्राय अम बेबायदिथ' खुगा मेथाइ रोजाबगिरि बाराथ' मोनथिया माने
अम
ओमफ्राय ओ निलेशर देंखो नि सोमोन्दै नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथां आं बाराथ' मोनथिया नाथाय बिथांनि मेथाइफोरखौ आं मोजां मोनो माने बिनि खननाय मेथाइफोरा ओ खुगा मेथाइजों एसे लोब्बा गोनां होननानै आं सानो नोंथाङा सानो ना औ नोंथाङा ओ बिनिफ्राय बिथांनि गोबां मेथाइ दं नंगौ नोंथां बेनिफ्राय ओ बिनिनो मादाव मोनसे गोबां जाय मुंदांखा बेनि मुंखौ आं मोनसे नोंथांनो बुंनो सानदों ओ बिनि मुङा जादों हनै सानजाहा सोरां साना बेखौथ' खोनादों नोंथां औ बेनो आरो आं आं बेसेबां मिथिबाय बेनिफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो
दा हमना ला आं सोलायनायनि बागै बुंसै नोंथां मिथिबाय हमना ला जोंनिया मेथाइआ आगोलनिख्रुइ एसे एसे माने गोबां सोलायनो हमबाय मानोना ओ वेस्टार्न काउन्ट्रि निफ्राय वेस्टार्न काउन्ट्रि निफ्राय एसे एसे दानस्लायना लाबोदों
नंगौ नोंथां
मिउजिकफोरखो आरो लोगोसे हमनाला आगोल आगोलनि खुगा मेथाइफोरखौ लानानै दा एसे एसे मिउजिकफोरखो गोदान गोदान बाहायनानै ओ
गलायनाय गलायनाय जादों। जायखौ जायखौ जों इंराजियाव फिउजन होननानै बुंनाय जायो।
अ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ मोजां ओ बिदि अम बिदि नुनो मोनदों आरो लोगोसे आं सोलायनायखौ नुनानै मोजांबो मोनदों।
नंगौ नोंथां माने समजों औ नंगौ नोंथां समजों लोगोसे जों दावगालांनांगोन सोलायब्लाबो नाथाय अ नंगौ नोंथां माने
औ
सिगां बे मेइन मेन माबा थायोना माखौ बुङो टेस्ट माने बेखौ जों बाव बावनांआ आरो
ओ बावनाङा बावनाङा ओ इखौनो नायदोंमोन आं थारमाने ओ खिन्थु आंनि आंनि आंनि बुं आंनि मथे थारमाने आंनि बादिब्ला बिदिखो गारनांआ आरो खिन्थु लाखिथारनांगोन मानोना बिसोरनि बि बिसोरखो खोना खोनासंयै खोनासंयैसो जों बिदि सोलाय सोलियो मानो सोलोंनो हादों खिन्थु बिसोर बिसोर बिसोरखो गारोबा जों भुल जागोन जोंहा गोरोन्थि जागोन बिसोरखो जुदि जों बि जे अ मानोना बिसोरो जाबाय जोंनि मोनसे मोनसे रोदा जोङो मोनसे-मोनसे दालाय दालायसो दालायसो जों जों ओ रोदाया गैयाबा जों जों दालाया थाना लाबानो गैया माने रोदाया गैआबा हमना ला नोंथांआ जि नोंथांआ जि दानि बुंदों निलिसर ब्रह्म बिथां खो थ' जोंनि मोनसे ओनसोल सासे बियो जोंनि ओ बर'नि मोनसे लामा दिन्थिग्रा जों रेकर्ड खा खामनो हानाय मेथाइ रेकर्ड खामनो हानाय लामाखौ दिन्थिनानै बियो सासे गुरु होनबाबो भुल गैया बिथांआ जोंखो
जों फांसे बिफांनि थाखाय बिफां जानो थाखाय आमफाय बिनि रोदाया गोग्गोम जानांगोन बेबायदिनो बिथांआ रोदा होननानै बुं बुंनांगोन जों नंगौ
औ औ औ बिथांआ रोदा औ बिथांआ दा हमना ला दानियाथ' हमना ला गोबां मिउजिकबो ओंखारबाय हमना ला आरो मिउजिकखो बानायबाबो दा आ दानिआथ' सब कम कम्पिउटारानो जाहैबाय माने पिसिफोरावनो बानायग्रा जाबाय
बेफोरखौनो बानायनाय जायो बांसिन ओ सेमपोलफोरा गासिबो इलेक्ट्रनिकिलि जाजोबबाय
ओ आगोलथ' मोनसे मेथाइ रेकर्ड खालामनांगोबा गोबां सम लायोमोन हमना ला माहासे गाहाम दानिआथ' सानसेआवनो खामजोबनो हायो गासैखौबो मानोना सि सिफुं ओ सिफुं जा हमना ला सब आरो दामनाय-देनाय द्रामस सिथाब बावला बायदि बायदि हारमुनि जि नांगो सब माने मोनसे ला इपिसिनि मोनसे सुइसखौ किबर्डनि सुइस सुइसखो थुना होबानो जा जाजुबो आरो दानिआ आरो बेफो ओ ओ बेबायदिनो बुंजायो आरो बेफोरखो नु जानायखो गां‌ मोजांबो मोनदों लोगोसे गोबां मोजां मोनदों मानोना गु गुबुन हारिआबो गोबां दावगाबाय ओ जोंनि हारि जों
नियाबो ओ जोंनिआबो दा दावगालांनांगोन बिफोरखो नायै नायै
दावगालां ओ आरो लोगोसे आं नुनो मोनो गुबुन हारिआ जोंनि बर' हारिनि मिउजिकखो गोबां बाहायग्रा जाबाय हमना ला एसामिस एसामिस मेथाइआव एसामिस मेथाइफोरावबो हमना ला जोंनि बर'नि बर' बर'नि मिउजिकफोरा थादेरग्रा जाबाय बेफोरखौ नुना बो जों मोजां मोनदों
नंगौ नोंथां ग'लाय मोनदेर जाजोब्बाय आरो जायाव इसे फारागथिफोरा इसे गुबुन रोखोमै बेरखांनो हमदों आरो मानि गोदान गोदान महरै गोदान जुगनि महरै माने जायखौ ओ इभुलुसन होननानै बुंनाय जायो इंराजिआव
नंगौ ओ नंगौ नंगौ नंगौ ओ बेफोर ओ बादि जादों आरो लोगोसे माने बेफोरफोरखो सोलायनायखौ नुनानै आं मोजांबो मोनदों आरो हमना ला गुबुन इदिनो गुबुन हारिया दिन्थिनाय लोगो लोगो गोबां जायगा यावनो मिथिनो मोनबाय जे बर' हारियाबो मोजां मिउजिक दोङो बिदि ना हमनो हाबाय आरो माने
अ नोंथां अ
बेलेग हारियाबो हमनाबाय बेफोरखौ आं नुनानै मोजां मोनदों लोगोसे जोंहाय ओ मेथाइआव दं जोंनियाबो हिप हप फोर हिप हपखौबो बेफोरथ' वेस्ट अ वेस्टार्नफोरनिसो मिउजिक थेवबो जोंनि हारियावबो बेफोरखौ लाबोनो हादों बेफोरखौबो मोजां मोनदों आं आरो उम उम उम उम ओ बिदिनो हिप हपफोरखौ लाबोनो हादों आं मो- मोजां मोनदों आरो
नोंथांखौ आं मोनसे बाथ्रा सोंनि नोंथाङा मा मा जुनारनिखौ मोजांसिन मोनो हमना ला माने गुबुन-गुबुन जनार थायो ना जेरै-
अ मिथिगौ मिथिगो आं पप स्टाइल आं पप स्टाइलनिफोरखौ खोनासंनो मोजां मोनो आरो लोगोसे खनोबो
अ आंबो पप मोनो मोजां आरो इडिएम मोनो
अ इडिएम बेफोरखौबां औ
इडिएमखौ आं जोबोद मोजां मोनो मानो थाखाय मिथिया नाथाय आं मोजां मोनो आरो
अ बेफोरो मोनसे न'बब माने नबब प्रजन्म होननाय मोनसे माने मा बुङो बेखो माने जौगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोनसे इयो माने मोजांसिन मिउजिक आरो ओ जौगाबोनाय सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनो थारमाने बे मिउजिखौ मानि इडिएमा इडिएमा गोबां सोलिदों इडिएम
औ औ न'गौ नोथां माने फक आरो इदिम फिउजन बेखौ जोबोर मोजां मोनो आं माने
अ इदिनो मिक्सिं खालामनानै माने गलाय गथेर खालामनानै मोजां-मोजां मोनसे ओ खोनाथावनाय बा खोमायाव नांनाय गोसोआव नांनाय बिदि मिउजिकफोरखौ बानायनो हमदों देंखोफोरखौ बानायनो हमदों आं मोजां मोनदों माने बेनो आरो
औ बेनिफ्राय
ओ बेनिफ्राय बाखिथ' नोंथाङाथ' न'आवनो दङ खोमा दासान्दि न' अ अ न'आव दङ न'आव ओ दाथ' दाथ' रायलायनायाबो जों जोंनिया सम जाबाय जानायालाय ओमफाय दोन अ दोनथ'नोसै होनना सान- सानदोंमोन माने एसे खामानि दं आंनिया नोंथां सम मोनोबा रायलायनोसै
जागोन नोंथां
अ दे दे होमबा दे
आ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय जों इउनाव रायलायनोसै
अ जागोन लो जागोन नोंथां देदे
दे दे